खोनादोंना नोंथाङा? औ नोंथाङा बेस्ट'मोन नामा?
नङा नोंथां।
औ दसे सम सावरायनोसै होनबा ना नोंथां औ। दा जोङो आबादफोर आबादफोरखौ जोङो मारै मावनानै दहिरनो मा मा आबाद मावो‌ बिनि सायावनो रायजलायनोसैा नोंथांजों
औ दे।
दा जोंहा आबाद माइ आबादखौ जोङो माबोरै मावो बेखौ आङो नोंथांनो खोन्थानोसै आरो। माइ आबादानो जोंनि थाखाय गाहाय आबादखा नङा होमबा? जों थांनानै थानाय समावहाय जोंनो मा? ओंखाम जायो बे ओंखामखौ जों मानिफ्राय मोनोाइ माइनिफ्रायसो मोनो माइरंनिफ्राय नङा होमबा? ओ‌ माइनिफ्राय माइरं जों दा जोङो जुदि माइ आबादखौनो मावाबा जों जोङो ओंखाम जानाय आदारखौ जोङो। ओ मोननो थाखाय जोंहा गोब्राब जागोन आरो दा बे माइ आबादखौ गायनो थाखाय जोङो सिगाङावनो मा खालामनानै लाखानांगोन जोंहा खोथिया जोलै नांगौ आरो। माइज्लि होनो जायगहाय बे खोथिया जोलैखौ जोंहा गोदोनि समावथ' जोङो बे माइनिफ्रायनो जोङो दोननानै लायोमोन। ओमफ्राय आथिखालाव दा जोङो नार्सारिफ्रावसो जोङो दा बायनानै लायसै आरो जोलैफोरखौहाय। ओ दा जोङो जोलैखौ लाबोनानै सिगाङावनो जोंहा मा खालामो बै खोथिया फैोगोन मोनसे हाखौहाय जोङो हालेवनानै लाग्रोगोन आरो बेबायदि गेबि हालेवनायखौ जोंहा मा होनना बुङो खारायनाय होननानै बुङो आरो ओमफ्राय बेनिफ्राय जोंहा आरोबाव बे खेबसेल' हालौवनायजों जोंहा जाया नालाय बिनिफ्राय जोङो आलिफोरखौ जोंहा दाननानै लागोन सिखा एबा खदालफोरजों बे आलिनि रुगुं रुगुंखौ दाननानै लाग्रोगोन आरो। बेनिफ्राय आरो जोङो हालेवबावगोन नायथि बेखौ जोंहा मा होनगोन सामार होननाय होनना बुंगोन आरो बेनिफ्रायसो जोङो मा दै सोनानै बेखौ हाब्रुजों हालेवनाय जागोन आरो बे समाव ओमफ्राय बे खननै हालवखांबाय जोङो आरोबाव जोंहा मोजाङै मा हाब्रु जानांगौनि थाखाय जोङो आरोबाव खनसे हालेबावगोन आरो खोथिया फोथारनायै समाव। बेखौ जोंहा बर' होनाय होनना बुङो आरो बेबादिनो दै सोनानै मोजाङै हालेवनानै हाब्रु खालामो। ओमफ्राय आलिफोरखौ जोंहा खोनानै लागोन आरो मोजांनिहाय ओमफ्राय। जोङो जेसेबां नांगौ हा दब्लायफोरखौ दब्लायसे दब्लायनै फोनानै लागोन आरो ओमफ्राय बे फोनाय समावहाय जोङो म गबियाव मा-म-माइ होगोन जोलैखौहाय जोङो दै स बुथुमनानै लानांगोन आरो जाहाथे माइफोरा खोथियाया मोजाङै देरजोबो। बेयो जाहाथे सानदुंजों रानलाङा ओरैनो। आद्रा जाया बेनि थाखाय दैयाव सोमनानै दोनखायो आरो साननै सिगांथि खोनादोंना नोंथाङा? बेनिफ्राय जों खोथियाखौ फोनानै होसिगोन बिदिनो से दानसोनि उनावहाय जोङो बा से दानसिम दोननानै जेनेबा ओ खोथिया जेब्ला देरगोन अब्ला जोंहा बै गायगोन हाखौबो जोङो हालेवनानै लागोन आरो नैबे खालनानै लाग्रोगोन आरो ओमफ्राय ओ खारायखांनानै जोङो बेखौबो आलिफोरखौ मोजाङै दाननानै लाजोबगोन। बेनिफ्राय जोंहा दै सोनानै आरोबाव बेखौ मोजाङै हालेवगोन आरो जोंहा ओ बे समान दैया गासैयावबो थानांगौ नालाय ओंखायनो आलिफोरखौ जोंहा खोनानै लाखाजोबलांगोन आरिखौ खोनानै जोङो मोजाङै गोरा खालामनानै लाखानोसै बेनिफ्राय जोंङो आरोबाव। माइखौ जेब्ला गायथारसिगोनबा हालौबावसिगोन आरो। बिदिनो खायफाथ' खनब्रै गाहाम हालौवो बेबायदि गायनोसै हालनाय हालेवनायखौ मा होनगोन? बर' होनाय होनना बुङो आरो ओमफाय जेब्ला हाया रेडि जाबाय अब्ला जोङो खोथियाखौ जोङो सानसे सिगां फुनानै ला खायोबा साबसिन जायो आरो जेन'बा ओ दोनै फुनानै लायोबा गाबोन गायगोन बेबायदि आरो हबा मा होनबा जोंहा बे खोथियाखौ सानसे सिगां फुनानै लायोब्ला जोंहा खोथियाखौ गायनायाव मोजां जायो होननानै जों मोनथियो आरो आरो एसे ओ गोमोस्लिव बेबायदि जायोना गायनायाव बो जोबोद समायनाबो नुयो आरो ओमफ्राय थख' थख' जायो गायनायावहाय जुदि फुनानै गायोब्ला फुलाय गायलाय खालामोबा मारै खालामो ओ एसे लेथेर फेथेर जानो नागिरो आरो खोथियाफोरा आमफ्राय खोथियाखौ जोङो मोजाङै फुनानै लाखाजोबगोन आमफाय जेसेबांसिम हाखौ गायगोन इसिबांखौ थाल लानानै जों खोथियाखौ फुगोन आरो बे समाव जोंहा खोथियाखौहाय मा खालामो ओ जेरै जोंहा लेथेर फेथेर जायैनि थाखाय बेखौ आखा आखा खानानै लाखागोन आरो आमफ्राय बे खोथियाखौ जोङो गुबुन जायगासिम जोङो बेखौ ओ खाथिखाबा जोंहा बेखौ गनफोरजोंनो बाननानै लांगोन आरो इसे गोजानब्लाथ' जोंहा रोगायो थेलाफोरजों बिदि आरो ओमफाय खोथिया थिलियाव जोङो ओ खोथिया थिलियावहाय जोङो बे खोथियाखौ दोना आरो मानो होनबा जोंहा खोथियाखौ गाबोन गायोब्ला जों दैयाव सोमनानै दोननांगोन रोदाफ्रा ओ राना जाहाथे बेनि थाखाय आमफ्राय गायखालि जोङो बेखौ दुब्लियाव राननानै हैबाय आमफाय माइ गायखालि जोंहा मा खालामो गासिबो धोरोमनि सुबुंफोरानो माइ गायनायनि सिगां इसोरखौ गाबज्रिगोरो आरो इसोरखौ आर'ज खालामग्रोयो आमफ्राय जाहाथे माइफोरा मोजाङैनो फिथाइ थायो एम्फौ एनलाफोरनिफ्राय बासायो बारग'यो बेबायदि मोजां दै अखा मोननानै माइया मोजां जायो बेनि थाखाय गिबियावनो जोङो आर'ज गाबग्रोयो ओमफ्राय जोङो माइ गायो आरो दा माइ गायना याबो गोबां नेमखानथिफोर दङ नङा होनबा जेरै हासार गोनां हा फोराव जोंहा गेसें गायो एसे गोजान गोजान आमफ्राय बे हासार गैयै हाफोरावथ' जोंहा बांद्राय गसा खायानालाय ओंखायनो एसे खाथि खाथि गायो आरो गसाखौबो एसे गिदिर गिदिर होनानै गायो आरो दा गायखांनायनि उनाव जोंहा आरोबाव बेहाय माखासे हासार गैयै हाफ्रावथ' जोंहा हासारफोर सारनानै होयो हासार गोनाङावथ' हारसिंनो मोजां जाखायो आमफ्राय बे माइयाव जोङो हाग्राफोर जायोब्ला माइया जेब्ला गायनानै एसे ओ मोजाङै सोम खोर खोर जाबोयो बे समाव हाग्रा जायोबा बे हाग्राफोरखौ जों फुनानै होयो आरो हानायाव जाहाथे लेथेर फेदेर जाया आक' ओमफ्राय खस्थ' मोना बेनि थाखाय जोंहा माइ हाग्राफोरखौ फुना होयो नाथाय आथिखालाव जोङो फुनो थाखाय मानसिफोरथ' मोनला नालाय ओंखायनो मा माखासे हाग्रा थैनायनि मुलिसो सारलाबायसै आरो दानिया ओंखायनो आमफ्राय बेबायदिनो जोंहा मुलिफोर बाहायनानै हाग्राफोरखौ फोथैनाय नुयो बिदिनो जोङो माइखौ गायखाङो गायखांनानै जोंहा बिदिनो जेब्ला माइया लासै खिलिबोगोन देरबोगोनबा दा जोङो बेखौ हानाय समसिम जोङो मा खालामगोन ओ मोनहोग्रोगोन मोननानैसो जोङो हानो हायो नङा होमबा बेबायदि माइ ओंखारनाय समाव जेब्ला जोङो ओ ओंखारो अब्ला जोङो अनला ओंख्रिफोरखौ जोङो जानो हामा होनो होनना मिथियो मानो होनबा माइफोरा बिदिनो उमफाय मोनसे फोथायनाय दङ आरो आं बेखौ बारा मिथिला जायखिजाया माइ ओंखारनाय टाइमावहाय अनला ओंख्रिखौ जाहोआ। दा ओ बिदिनो जेब्ला माइआ मोनो अब्ला हायो आरो बिदिनो माइफोरखौ थिखोयो आरो हानानैबो जोङो मेसिनजोंनो मारा होनो हासै आथिखालावथ' दुब्लियावनो होनानै लाबो सै डाइरेक जोंङो माइखौ खौ लाबोनानै बाख्रियाव फोराननानै सोहैयो आरो। दा नोंथाङाबो माबाफोर सावरायनो सानदों नामा?
औ आंबो नोंथांनो जोंनि माखासे मा होनो आबादफोरनि सोमोन्दैखौ खोनथानोसै जोंनि ओनसोलनि
औ
जोंनि ओनसोलनियावबो मा होनो गुबै आबादाब जोंना मा होनो माइ आबादानो माइयाव जोंना मा होनो गोबां रोखोमनि दंना जोंना मा परिमल माइसालि ओमफ्राय मा होनो जोंना आरो दा गोबां रोखोमनि मा होनो गोदान गोदान माइफोरबो जेनबा बंग बिन्दु। बेफोरबायदि गायो आरोना ओमफ्राय मा होनो जोसा माइब्रा मायसालि बेफोर मा होनो गोदो गोदोनिफ्रायनो दंखायो नङा होमबा नोंथां जोंना बेफोर। बेफोरखौ' गायखायो माब्ला माइसालि आसु माइफोरखौ बे नांखागौ नालाय जोंना जोंना मा होनो ओमफ्राय मा होनो जोंना बे माइ आबादखौ नोंथाङा खोन्थाखाबाय दहाय एसे बेबायदिनो जोंनिथिंबो मा होनो माइ आबादखौनो गुबै आबाद महरै माबानाय जायो आरोना गायनाय जायो बेनि अनगायैबो मा होनो माखासे गोरान आबादफोरनि सोमोन्दै खोनथानोसै आं नोंथांनो माबा जोंना मा आबाद मावो होनबा जुखाम बेसर ओमफ्राय मा होनो माखासे जेनेबा थालिर बागान गय बागान बेफोरबायदि मावनानैबो जोङो मा माने जिउ खाङो आरोना सुबुंफ्रा जोंना मानो होनबा जोंहा गासैबो सुबुंफोरनाव जोंहा माइ गायग्रा दुब्लिबो थाजोबा नालाय एसे जों मा होनो बोरि ओनसोलफोराव जोंना मा लायो जेरै थारुन मा होनो थारुन सबाय बेसर ओमफ्राय मा होनो गय बागानफोर खालामो सोरबा सोरबा थालिर बागान बेबायदिनो मा होनो दालिफोर बेसरफोरबो मा होनो बिसोरनि आबादबो मावो आरोना जोङो जोङो मा होनो दालि बेसरखौ जोंना बोरै गायो होमब्ला सिगाङावनो जों मा होनो जोलै थाखानांगोन जोंनाव सिगाङाव जोलैया बोरै होनबा जों नार्सारिफोरनावबो जेनेबा बायनानै लायनो हायो जेनेबा आरो जुदि मा होनो न'फ्रावनो मोजां जुदि मोजां जोलै थाखायोबा जोंना न'फ्रावनो दोनो जेनेबा सिगां बोसोरनिफोरखौ बेबायदिनो मा होनो जेब्ला माइ गायखांनायनि उनाव जोंना माइ थिखोखांनायनि उनाव जोंना मा दुब्लिया जेल्बा फुरा लांदां जाजोबगोन होनब्ला जोंना बेखौनो मा खालामो एसे मोजाङै हालेवनानै जेनेबा हाग्राफोर थैजोबनाय बायदि हाग्राफोरखौ मोजाङै बासिनानैबो सावस्रांनानै इनि उनाव मा खालामनाय जायो जोंना बेसरफोरखौ मा होनो फोनानै दोननाय जायो आरोना जोंनिया बेसर दालिफोरखौ बेबायदिनो फोयो बेनि उनाव मा होनो जेब्ला जोंना दालिफ्रा एसे माबागोन मा होनो एसे गोजौ जागोन ओमफ्राय बेयाव मा होनो जोंना मा होनो माखासे एम्फौफोर बा देरख'नो हायैफोर जाबा जों मा होनांगौ माखासे जोङो माखासे एम्फौ बुथारग्रा मुलिबा फिथामिननि मुलि होनांगौ नङा होमबा नोंथां जोंना जोंना बेसरफोराव जोंना हासारफोरखौ बांसिन नांगौ जायो जोनो इउरिया पटासियम बेफोरबायदि आरो जोंना बांसिन बाहायनो नागौ जायो जोंना बेसर आबादा बांसिन जों नामा हासारजोंसो जायो आरोना जोंना जोङो मा होनो बेसर आबादाव जोङो नांगौ बायदि जोथोन बा मुलि हासार एफौ बुथारग्रा मुलिखौ होनो हायाबा जों बेसर आबादखौ जोङो मा दिखांनो हाया आरो ना जोंना फोनानै दोनबा ल' जाया जोंना दालियाबो बिदिनो बेज गोेजोंना जेब्ला मा होनो बेसरा बिबार बारगोन बिबार बारनायनि उनाव फिथाइ थायगोन होनबा जोङो मा? जोंना बेसोराव गोबां रोखोमनि मा होनो एम्फौफोर जायो आरोना फिसा फिसा जोङो आरो बे समाव मा खालामनांगोन जोङो मा होनो एम्फौ बुथारबा मुलि होनांगोन आरो ना जोंना। जोंना पटासियाम इंग्रि बेफोरबायदि मा होनो देरनायनि हासारखौथ' जों होखानांगोन एसे सिगाङावनो देर बांनायावनो आरो जोंना मा जोंना जोंना बेसराव एसे मा होनो दैबो नांगौ जायो आरोना जोंना। एसे नांगौ जखानि जोंना मा दै सोनानै होनांगोन आरोना जोंना बेसराव।
औ
एसे मा होनो देरफुनाय समावनो आरोना बेखौ जेब्ला मा होनो बिबार बार खुगोन बिबार बारनायसिमफ्राव जोंना बिबार बारनायनि सिगाङाव जोंना मा एसे दै होनांगोन आरो ना जोङो बेसत आाबादाव। सिदोमा जानाय बायदि बेफोर बेबायदिनो जेब्ला जोंना मा होनो फिथाइ थायगोन। जेब्ला मा होनो जोंना बिसोरा गोमो खालारनि जायो ओमफ्राय जोंना मा खालामनांगौ? जेब्ला बेसरा मा होनो रानगोन होनबा जोंना बिसोरखौ मा खालामनांगौ फुनानै दोननांगौ आरोना। होननानै जोंना मा होनो एसे रानहोनानैसो जोंना मा मारा होनांगौ नङाबा जोंना गोथां जायोना। मोजां लाबोनानैसो जोंना मा होनो बिसोरखौ मारा होनांगौ आरोना जेब्ला बिसोरखौ मा खालाम जोंना मारा होनाया जोंना दानियाथ' जोंना मा होनो भारा हाग्रा मेसिनबो ओंखारखाबाय जुदि मा होनो मारा होग्रा मेसिन गैयाबाथाय जोंनिया मा ट्रेक्टरफोर बा म मोसौफोरजोंबो होयोमोन आरोना सिगांनि मानसिफोरा बांसिन। ओमफ्राय बेबायदिनो मा होनो जोंना दालि आबादाबो बेबायदिनो जोंना मा होनो? गयफोरोबो जुखामफोराबो जोंना बेबायदिनो जोंना। सिगाङाव गयफोर गायनोबा जोंना गय फुलि खालामनानै लाग्रनांगोन आरोना गय फुलिया जोंना आरो जेनबा गय फिथाइफोरखौनो जोङो जेनेबा मोजां गेजेरनि बिदानि मा होनो फिथाइफोरखौ जों मा? जावैनानै लाजावनांगोन आरो जावै नायाबो जों फिसा फिसाखौ गायबाबो जानाय नङा। जोंनो मा होनो एसे नांगौ जखानि फानि देरनाय फुलि जेनेबा दै हासार बोनो हानाय बायदि जों मा गय बिफांखौ जों मा गायस्लाय जे होबाय थायोबा जोंना मा होनाय जायो दङ थाब थायो होननानै फोथायनाय दं आरोना जोंना। दिनो मोजाङै मा होनो? गास्ले गास्ले होबाय थान दसोर द जेनेबा एसे देरबानो देरबानो जों आरो बेखौ मा? जोंना अखा हानाय बा बैसाग मासनाव गायोब जोबङो मा गय बिाफांखौ मोजां जायो होननानै जोंना बे मासाव बांसिन गायनाय जायो नुनो होना बिनि उनावबोथाय जोंना ओरै जे आसारफोरावबोथाय जोंना बांद्राय अखा बांखा जायोना बे मासाव जों नामा जोंना बे मासाव जोंना जेनेबा रोदाफोरखौ हाख'नानै गायोबा जोंनानैबा सममा बांद्राय अखा हाबा जोंना सान्दुंजों आरो थैयो होननानै फोथायो आर ना जोंनाव बे मारावनो जों नामा बांसिन गायनानै लायो आरोना आरो बेफोर जोंना मा लेबुफोरबो गायनानै जायो जोंना जेनेबा माइ बायदि जेनेबा बारिफोर गुवार दंबा जोंबा लिं गयफोरबो गायनानै जानो हायो नङा होमबा नोंथांमोना बेनि मोन सिम जिउख मोननायनि राहा नुयो खालामबा जोङो जों मा सप्तायै जों मा लेबुखौ फाननानै मोननो हायो आरो ना गिबियावनो जों मा होनो? लिबुखौ जोङो मा मोजाङै फुलि खालामनानै लाग्रोनांगोन जोङो लेबुआव आबादखौ जोंहा गोबां जोबोद जोथोन लानांगौ जायो आरोखि। एसे जानला मोनालला बे हायाव माबालाबायबो जाया बेयो एसे गनफोरखौ मा होनो दाालायफोरखौ थुख्रां थुख्रां होबासो जों नांगौ जायो जोंना
मा होनो फिथाइफोरा मोजां जायो आरोना आरो एसे मा होनो लेबुफोराव जोंना मा लेबुआव जोंना एसे दै होनांगौ जायो। ओमफ्राय आरो बिबार बारनाय समाव जोंना मा? बिबार बोननाय समाव एसे मुलिखौ सारना होयो जोंना फिथाइफ्रा मोजां जायो आरो ना। जोंना लिबु फिथाइफोरा मा होनो अखा मोननायनि थाखाय जों दैलाङाव साबसिन जायो आरो ना दैज्लां बोथोराव जों बिराद लेबुर फलाबो